औ खोनादों नोंथां
नोंथांआ फ्रि दङ नामा दायो?
औ फ्रि ओनदां फ्रियानो औ
नोंथां
खोनादोना नोंथां?
अके नोंथा नोंथां दसेम रायलायनो हागोन नोंथांजों
अ हागोन हागोन दे दससिमस हागोन दे हागोन नोंथां हागोन दे हा हेल हेलौ
खोनायाखै नामा नों
अ नोंथां खोनायाखैना?
नै दासो खोनादों नोंथा।
औ औ ने नेटनि एसे प्रब्लेम खोमा नोंथां नेटनि
आतसा। नोंथांजों नोंथांङा माखासे बाथ्रा सों नोंनि बैसागुनि बागै नोंथाङा फिननायखौ होनो हागोन नामा होन्दोंना नोंथां।
औ दे नोंथां दे सावरायजागोन दे नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोल एबा गामियाव बैसागुखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होलाय एसे।
ओ नोंथां जोंनि गामियाव बैसागुखौ आरो ना नोंथां बैसागुखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय हिसाबैथ' खुंखानांगोन। ए दा ओरैनो फालिनो मोजां। बा गोदो गोदाय जोंहा दान्से मास मोनसेलागै फालिनाय नुयोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा ओरै बैसागु फालिनाय बुङोब्ला। गिबियाव जोङो मोसौ बैसागु फैयो।
औ
सागु जाय बैसागुखौ माने बिदिनो जाय बैसागुखौ माने ओ मोसौनि थाखाय माबानाय जायो जाय मोसौखौ बेफोरबायदिनो ओ थुखैनानै लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि माबा मोन फान्थावफोरखौ मोसौनाव ओस गारो बा खुबैयो बिनि उनाव जायबा बे मोसौ मोसौखौ हदिनखालि हगारना होयो आरोना ब्ला बे मोसौखौ उनाव थालिर ओ जाखिनि जोंनि थालिर बै लकेल थालिरफोरनि गांखंखौ दाननानै हांगार थुफ्लेनानै मोसौनि ओम जाखिनि मोदोम गं सं गासैबो मोदोमाव माने दागो दागो थफा थफा फोनांनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
आदसा बे बे जाखिनि जोंनि दागो दागो फोनांनाय जा मोसौनि मोसौनि बिगुराव दागो दागो फोनांनाय आरोना मोदोमाव बियो गोदो गो मोनसे काहानि जाना थांना थांदों होनना खोनानो मोन्दों आं मोननायालाय।
औ औ।
ओरैबायदि काहानि जेराव लावखारफोरा जे मोसौ गुमबाय थायोमोन आरोना बे समाव माने बैसागु जायोबाबो ओम लावखारफोरा मोसौ गुमबाय थानाङोमोन बिनि ओंखायनो माने ओ ओ मोस खौ मायदिनो खोनानो मोननायावथ' इदिनो खोब माने मोसाबो ओंखारोमोन नालाय
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो माने लावखारफोरा मोसौ गुम बैसागुबाबो मोसौ गुमनांगौ होननानै माने बानानै बिसोरो मोसौ सनियाव बेफोरबायदि खालामनानै बिसोरो बैसागुखौ रंजायोमोन आरो जाहाथे माने जाखिनि मोसा बेफोर माने मोसा थौखौ जानो हायिनि थाखाय बेफोरबायदि माने फाख्रा सिख्रा खालार फुननाय बायदि ओ थफा थफा थालिरजों माबाना हरोमोन आरो। ना नोंथां।
आदसा नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय बेनि ओ बेनि अखानायै जोंहा जाखिनि ओ बैसागु मानस मानसि बैसागु होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा बयबो बर'फ्रा जाहैबाय थानसालियाव हाबो। जाय थानसालियाव ओ जाय थानसालियाव हाबखांनानै बेयावनो खुंखा जायो आरोना जोंनि बर' माहारिफ्रा। गंगा बननो थांब्ला जौसे बिदिनो जौसे बेसेबांबा खुंखा जानायाव जोंहा गोबां बिदिनो थालिर फस्ला बायदिसिना बेन्दों बेनला बेफोरखौ जानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
बेनिफ्राय ओम बेनिफ्राय ओरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गेदेरा उन्दैखौ मान हो मान लानाय गेदेरा उन्दैनो मान होनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे हाबाफारि थायो आरोना बेयाव। मान गेदेर गोलाव मान बावनाय लानाय। बेजों लोगोसे बिनि बेनि उनावनो जोंहा जेब्ला थानसालियाव हाबखाङो अब्लानो बिनि अखानायै बा बे हैदिनखालिनिफ्रायनो माने जाखिनि जोंनि रंजानांगौ बैसागु फोरबो बेफोर बुक माने जोङो मोसानो थाखाय लैहोर लैहोर ओंखारबोयो आरो ना
आतसा नंगौ नामा नोंथां?
ए ओ जो जोंनि जाखिनि रंजानाय फोरबो फालिनाय बेयावहाय ओम बैसागु फोरबोखौ जा ओ गोबां बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै लोगोसे जे बेफोरबायदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना लानानै माने लासै लासैनो बैसागु बोथोराव मुंसानो थाखाय गामि गामि हाबनाय जायो आरो। आरो बे बेयावनो ओम गामि गामि हाबनायावनो जोंना ओरै बर'फ्रा ओ ओरैनोथ' बोराय बुरै बुंनो थाङोब्लाथ' बिसोरो जौजों जौ बेदरजों नांथाबना थाखासिगोन। ओरैहाय लोगोसेयैनो लाइमोन लाइमोनफोरखौ बुंनो थाङोब्ला लाइमोनफोरा जा एसे एनै मोसानानै रंजानानै मान मोनो बा माइरं दैरं मोनो बे फोरखौ लांसिगोन लोगोसे जाय फोर एसे एनै गरम गरमनि सायाव मोसानाय जायो नालाय बेनिखायनो सान्दुं गोसानि सायाव नालाय बेनिखायनो जा एसे एनै थान्दा होनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ
दा होनानै बेफोरबायदिनो सोरबा लोंग्राया लोंसिगोन सोरबा लोङिया साहा लोंसि देम बेफोरबायदिनो लोंनानै बिदिनो बैसागु बोथोरखौ जायो आरोना। बियावहाय जोंनि ओरै ओनसोलावहाय एयाव गामियाव बिदिनो बोराय बुरैजों ज' ओंखारफाया मानोना बोराय बुरैजों ओंखारनाय माने बयनिबो बिमा बिफा थायो जाहैबायना। बेयाव बेनिखायनो माने फिसाजो फिसाला बा बिदिनो बिदा फंबायमोना माने मोसाफानो लाजिनाय मोनो आरो बेनिखायनो जोंनिया एक्सट्रा एक्सट्रा ओंखारो आरो एसे नोम बेफोरबायदिनो आरो उम बैसागु रंजाखांनाय लोगो लोगो सप्तासे लागै बैसागु रंजायो मानोना बयहाबो खामानि थायो नालाय। बेनि बेनिखायनो बिनि उनहालागै जाखिनि ओ जोंहा बैसो रंजानानै मोननाय जाखिनि रां माइरं दैरं बेफोरखौ माने ज' खालामनानै बिस बिसोरो ओम बायदिसिना ओ हिसाब खिथाब खालामनानै बिसोरो मोनसे पार्टि जाय ओ जाय बैसो बे-बे ओ मोसानानै मोननाय रांजों पार्टि जानाय। बेफोरखौ खालामो आरो।
आतसा मोजांआनो नोंथांमोननिसिम
आरो बे खालामनायावनो जोंना ओरैबो जायो नोंथां ओ जा बैसागु प्रग्राम ओ बैसागु प्रग्राम लानाय जायो आरो ना बे प्रग्रामाव माने ओरैबायदि मोनसे एम बिदाय मेल बा बैसागु बिदाय बेफोरबायदि माबा खालामनाय जायो बेयावहाय लाइमोन लाइमोनसा लाइ मोनसे गासिबो मान मान लालायनाय मानाय बेफोरबायदि आरो ओ बादायलायनाय ओ खननाय दामनाय देनाय खोब माने नुनो मोनो आरो बेफोर लाइमोन बोसोन बायदिसिना गासै खौबो बेयावनो लाफाजोबो आरो ना आरो जोंनिया लोगोसे ओदिनखालिनो साउन्ड सिस्टेम बैसागुआवथ' साउन्न्द सिस्टेम जों मोसानो मोना जाहैबाय नालाय। थां बेनिखायनो बै साउन्ड सिस्टेमखौ जा दिनखालि बैसागु जोबगोन दिनखालि एसे एनै गोसोफोरखौ रंजानो थाखाय ओ जोंना साउन्ड सिस्टेम बक्स जायखौ जों बुङो डि जे बेखौ लाबोनाय जायो आरोना।
आच्छा नोंगौ नामा नोंथां
ओ जाखिनि जोंना एसे एनै ओम रांखावरि आग्लायनाय बेफोरखौ माने जोङो ओ माखासे ओ सियार ओ इदिनो नांगौ जानाय सि बायदिफोरखौ माने लाबोनानै दोननाय जायो आरो लाइब्रेरि लाइब्रेरि मोनसे खुलिनाय जायो। जाय लाइबेरियाव सियार डाइनिं टेबोल गामिनि थाखायनो बाहायनो थाखाय बेफोरखौ बायदि माबायो लोगोसे आरोै से नै जाखिनि रां आग्लाय दों बेफोरखौ माने बेफोरबायदिनो खाम सिफुंफोरनि थाखायनो दोननाय जायो सेर दा फोरनि थाखायनो ओ जेस दे माब्लाबा समाव मा जायो रावबो मि सोनालाय खाम सेरजा सिफुंफ्राबो औ बेनि थाखायनो माने गाज्रि गाज्रि जाबा जेनेबा बानायनो बा बिदिनो मल गायनो थाखाय गोरनाय जायो आरो नोंथां औ ओ आतसा नोंथांमोननिखौलाय बोरै सोलिदों
नोंथांमोननि जों बुंनो थाङोबा नोंथांमोननि जों जेरै एखेयानो जादों माने नोंसोरनि फालिनायजों गामिनि फालिनाय ज एखेयानो नोंथां मोसानानै मोननाय फैसाफोरजों प्रग्राम लायो जोंनिखैबो
औ औ
औ गेलेनाय जेरै खारनाय बारनाय बेफोरबायदि प्रग्रामफोर लानाय जायो आरो माने जोंनाव बो मानोना ओरै गासैबो लाइमोनफोरानो माने दानि जुगावथ' जौ जुवाजों बांसिन गबोयो नालाय नोंथां बेनिखायनो माने बेफोरखौ बन्द' खालामनानै लाइमोनफोरनि माने जे रैखाथि बिनि थाखायबो जों बेफोरखौ लानाय जायो आरो माने जोंनि गामि ओनसोलाव
औ
जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि माबा प्रग्राम होनोबा माने जों गामिनि आन्था खुङा खुंनाया दायो माने मोनथाम मोन ब्रै गामिजों ज' लोगो नांनानै मोनसे प्रग्राम खुङो माने गिदिरनो जेराव बे गान गंथाम गंब्रै गामिजों लोगो नांना खुङो बिसोरनि मानसि जोंनि लाइमोन लाइमोनफोर बिसोरनि लाइमोनफोर ज' जानानै खुंनाय जायो आरो माने नोंथां। खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों होनदों खोनादों।
उहा लेगैसेयैनो औ औ औ नोंथांमोननि ओनस सोलाव जायफोर साउन्ड सिस्टेमजों मोसानाय बेफोरबादि सोलियो नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिया सोलिया नोंथां। मानोना जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामना दोनदों माने जोंनि गामिनि रायजोफोरानो माने नोंथां।
औ अ आरो ओ बेयो नोगसेनो नोंथांमोननियावबोथ' खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै दामनाय देनाय खननायफ्राथ' सोलिखायनोसै ना नोंथां?
औ नोंथां नोंगौज बेफोर जोंनि ओनसोलाव सोलियो माने जोंनि गामियाव आरोना माने
औ
औ सिगां समाव मोसायोमोन जोंनि ओनसो-ओनसो सोल बा गामियावबो साउन्ड सि साउन्ड मिउजिक जेरै डिजे जों बेफोरजों लानानै मोसायोमोन आरो ना माने दायो माने जोंनि ओनसोलाव बेफोर बे जोंनि गामि बेफोरखौ बन्द' खालामबाय आरो माने औ अ आचसा नोंथां
आतसा ओमबा नोंथां औ खोनादोमोन
नोंथांनो सब नोंथां सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय थाबाय उम नों उनफोराव नोंथांजों सावरायनो मोनफिनगोन आसा खालामनाय थासिगोन नोंथां।
औ आदसा आदसा जागोन दे जागोन दे नोंथां दे औ औ